औ खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ
अ थ' दिनैनि आयदायाव जों सोलोंथाइनि बागै सावरायजागोन दा नोंथां ना
औ
औ तो सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथाङा गोदोनि सोलोंथाइखौ साब साबसिन मोन ना आथिखालनि सोलोंथाइखौ साबसिन मोनो?
औ होमब्ला नोंथां खोनासं गोदो आरो दानिथ' गोबां फाराग दङ सोलोंथाइनि बिजोङाव गोदोथ स स्कुल फरायसालिफोरथ' खाथि खाथियाव गैयामोन गोदोथ' हाग्राबारि फोरबो बांसिन दंमोन आरो सुबुं अनजिमायाबो खममोन नालाय फरायसालिफ्रा बिदिनो गंफा गाहाम गोजानजों गोजान बि मोनसे गामफोरल' थायोमोन नालाय
औ औ
जेनेबा बेयावबो थांनो असुबिदानि थाखाय रावबो सोलोंथाइ लानो थाङामोन सोरबा सासे सानै थाङोमोन आरो आरो आथिखालनि बिजों जेनेबा आथिखालाव नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जोंनियाव बेवहाय सोलोंनो थाखाय फरायसालिफोरा खाथि खाथियावनो गंनै गंथाम दं आरो। बिनिखायनो बांसिन सु बिदानि थाखाय आथिखालाव बांसिन सोलोंथाइनि बिजोंखौ जेनेबा लादों आरो। बिनिखायनो आं बुंनो सानो आरो आथिखालाव साबसिन होननानै गोदोनिख्रुइ
त' जोंनि सोलोंथाइनि बेलायावबो गोबां सोलायनाय फैबाय नङा होमबा। आरो सिगांनि जि सोलोंथाइमोन बेवहाय जोंनि जि गियान मोनो बेयो गोबां सुंद'- सुंद'मोन होननानै आं सानो मानो होननानै बुङो ब्ला आथिखालनि जेसेबांखिनि सोलोंथाइयाव मोननाय गियान बे सोलोंथाइनि गियाननि जुनै जों गावनि आथिङाव गसंनो हानाय गोबां माखासे खारिफोरखौ सोलोंनानै लाखिनो हायो। लोगोसेनो जोंनि जि जिउ खांनाय राहायाव गोनां जानाय हाबाफारि सानफ्रोमबोनि समाज खान्थियानो होन बा जोंनि हादरनि थाखाय रायजोनि थाखायानो होन बेफोराव जोंनि सोलों थाया माने गोबां हाबाफारियाव फै दों होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ ओं।
बेनिफ्राय जोंनि गामियारि ओनसोलानो होन दा जोंनि निजानि हारियानो होन गोबां दावगानाय आरो जौगानाया फै बायसै दिनैनि दिनाव नङा होमबा।
नंगौ ओं
नोंथांनि नोजोराव सोलोंथाइया ओ मोनसे दावगानायनि अंग ना जेनेबा सोलोंथाइया मोनसे थांनानै थानायनि राहा नोंथाङा बबेखौ साबसिन सानो?
आंथ'मोननैखौबो सानो मानोना थांना थानायाव जोङो सोलोंथाइ गैयाबा मोनसे सासे मेगन खाना बायदिसो जायो आरो। जेरै जोङो आबादनिफ्राय लानानै जेनेबा अबबा टाउन सहरफ्राव थांनांगौफोराव लानानै जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ। मानो होब्ला आबादावबो मुलिफोरखौ माबायदि होनांगौ मा समाव माबायदि गायनांगौ दैफोरखौ बेसेबां होनांगौ जों बेफोरखौ जेनेबा। सोलोंथाइनिफ्रायसो मिथियो जों। सोलोंथाइ लायथ जों बेसे होनांगौ बेसे मोनानांगौ जों मिथिया। एनैखौनो जों साननो रोंनाय। नङा।
रोंनाय नङा औ
टाउन सहराव थांबाबो जोङो बिदिनो पस्टारफोरखौबो जों नायनानै। जेनेबा नायनो रोंनाय नङा जों सोलोंथाइ। गैयाबा
औ-औ थारैनो खाना बायदि जानानै थानांगोन नङा होमबा।
औ
औ नोंथांनि बुंनायनिफ्राय आं बेखौनो हमदांनो हाबाय जे सोलोंथाइया जोंनि जिउ खांनायाव मैखोमै बिफाव गोग्लैयो। नङा ना जे सोलोंथाइ गैयाब्ला सुबुं माहारिया खाना बायदि थानांगौ गोनां जायो नङा होमबा नों
औ नंगौ
सोलोंथाइसो जोंखौ सोरांनि लामा देखायो बेनि ओफ्राय सोलोंथाइनि हेफाजाब हिसाबैनो जोङो साफ्रोमबो सासे सासे सासे जाफुंसार सुबुं जानो हायो आरोखि।
औ आरो जों सोलोंथाइ गैयाबाथ' दावगानायनि मोनसे सिमांखौनो नुहुरा आरो।
नुहुरा नुहुरा नोंथां थारैनो बे मोनसे जोबोद सैथो खोथा आरो साननो गोनां खोथा होननानै आं सानो आरो।
औ
सोलोंथाइथ' जेन'बा खाना मेगन गैयिफोरखौबो एबा बेंगुरा सुबुं फोरखौबो थांना थानो थाखाय मोनसे गोदान मा होनना बुंगोन बेखौ सोरां होयो।
औ गोसोनि सोरांथार माने बियो
औ औ थारैनो जे सासे औ औ सासे सुबुङा मेगनजों नुवाथों मा जानो नङा होमबा जुदि बियो गावनि सानस्रियाव गावनि मेलेमाव गावनि गोसोआरि जुदि सोलोंथाइ लायोब्ला थारैनो बेनि मेगन आरो बेंगुरा सोलेराबो बेखौ हेंथा होनो हाया नङा ना। थ' आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों नोंथाङा आथिखालनि जि सोलोंथाइ बेखौ इयुनावबो बेबायदिनो थाजानो लुबैयो ना आरोबाव बांसिन दावगाजानो लुबैयो। औ औ
जेनेबा आथिखालावहाय नोंथांनि गामियाव एबा गोदो नोंथांनि गामियावहाय जेनेबा सोलोंथाइनि दावगानाया जेनेबा मायदिमोन बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ औ हागोन थारैनो हागोन सोलोंथाइनि बेलायाव जोंनि बे ओनसोलखौ नायोब्ला आंनि बेलायावथ' जोबोद उन थासारियाव दङमोन आरो दावगानो हायाखैमोन बेनिफ्राय जोबोद ओ मा होननानै बुंनो गोग्लैस होनाय मोनसे थासारियाव दङमोन जेरावहाय सुबुंफोरनि खोमसि फोथायनाय सुबुंफोरनि एना एनि बेनिफ्राय बुजिनो रोङि गोबां दाङा बाजा दाङा बाजि सोमजिनाय बेफोरखौ बांसिनै नुनो मो ननाय जायोमोन जोंनि गामि ओनसोलाव बा जोंनि हालामाव बेनिफ्राय जेब्लानिफ्रायनो सोलोंथाइ लानो जुरि जेनबाय गोदान रा हा लामा दिन्थिहोयो बेनिफ्राय ओ न'खर खौ सोदाङो मोजां फारसे आवगायहोयो बेखौ मिन्थिनायनि उननिफ्रायनो जोंनि बे ओनसोला जोबोद दावगाबाय सोलोंथाइ लागिरि सुबुंफोरनि अनजिमाया सानसे बेला से बांबोनो हमबाय आरो आं सानो दिनैनि बेलायाव जोंनि बे ओनसोल बा गामि जिनि गिनि जि थासारि बियो जोबोद जोबोद जोबोद मोजाङाव फैबाय होनानै आं सानो आरो नोथां
औ
थ' नोंथांनि ओनसोलाव सोलोंथाइनि माबादि गोहोम खोख्लैदों बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ जोंनाथ' गोदो याव माने सोलोंथाइनि ला नायनि माबाया मोजां नुवामोन आथिखालावथ' दा साबसिन आरो होननानै आं सानो दा जोंनि हालामावहाय मोजाङानो सोलिना दङ खाथि गंनै गथाम फरायसालिफोर दङ।
औ औ। औ बे खोथाया
फरायनो थाखाय एबा गायान बुथुमनो थाखाय जोंनियाव सुबिदा दं आरो। आथिखालाव दा जोंनि फोरनि बे सोलोंथायाइनि बिजों जौगासिनो आरो खोमसि फैनायफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानो हादों। ओमफाय इदिनो सरखारि साख्रिफोर मावनानै बिनो एसे नखरफोराबो जौगादों आरो गुबुनखौबो मदद होनो हादों।
औ।
मेगन गुनुनिफ्राय मेगन गुनु जादों जेनेबा जोङो दा
औ औ खोब मोजां खोथा नोंथां नङा होमबा।
औ
थ' बेनि बेलायावनो आंबो बे खोथाखौ नोजोर होदों आरो जेनबा फसंथान सोलोंथाइनि जि फसंथान बियो दाब जायगायाव बांदों जायनि जाहोनाव
जाम्बा- जाम्बि सुबुंफोराबो सोलोंथाइनि फारसे आग्रह जि मोनथिनो लुबैनाय हास्थायनाय बेफोरो बांबोदों नङाना? आरो लोगोसेयैनो फरायसालियाबो गुदि फरायसालि जौमा फरायसालि आरो गोजौसिन बुहुम फरायसालिनिफाय लानानै जोबोद -जोबोद- जोबोद बारायबाय आरोना नोंथां।
औ।
जायनि जाहोनाव खाथि खाथियावनो थानायनि थाखाय जों खम बेसेनावनो सोलोंथाइ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै सासे गोग्गो समाजारि सुबुं जानो हादों होननानै आं सानो आरो।
औ।
बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां खाबु होननानैबो आं सानो नोंथां नङाना?
नंगौ ओं।
औ खोब मोजांनि खोथा नोंथांमोननि ओनसोलावबो नोंथाङा जेरैबायदि बुंबाय जे जोबोद दावगाबाय फरायनाय सुबुंफोरनि अनजिमाया गोबां जाबाय। फरायसालि खाथि -खालायावनो दङ। लोगोसेयैनो ओ बुंनो थाङोब्ला जों जेसेबांनो ओ गोदान मुगायाव हाबदों एसेबांनो जोंनि साननाय- हनाय जोंनि सोलोंनो लुबैनाय जोंनि मावथांखि गासिबो गोदान मुगानि फारसे दावगाबोगासिनो दङ होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ।
औ औ खोब मोजांनि खोथा। नोंथांनि बिजिरनायाव आम उम। दिनैनि जि सोलोंथाइ बियो बेबायदिनो थानांगौ ना आरो आवगायबावनांगौ
आंनिबाथ आवगायबावनांगौ
औ थारैनो औ औ।
ओम ओ सोलोंथाइनि बेफोरबायदि आवगायनायाव नोंथाङा जेनेबा माबाफोर बाजानाय दङ नामा।
आंहा जेबो बाजानाय गैया नोंथां। सोलोंथाइनि बेफोरबायदि दावगानायावहाय।
औ औ जेसेबांनो आवगायगोन एसेबांनो जों साफ्रोमनिबो मोजां जागोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ थ जोंनि ओ जि‌ सोलोंथाइनि आयदायाव सावरायनाय बेखौ एसेयावनो फोजोबजासिग जेनाबा नोंथां।
औ।
अ अ नोंथांजों रायज्लायनानै खोब मोजां मोनबाय। इयुनावबो आरो नोंथांजों। फिन रायज्लायबावनो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो।
औ नोंथांनिसिमबो।
साबायखर थाबाय दे।
औ।